नोंथां।
हेल'
अ खोनादोंना नोंथाङा? अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
ओरैनो दङ। नोंथाङालाय?
अ आंबो दं ओरैनो। अ नोंथाङा होमबा फ्रियानोना दायो?
औ औ
अ बिदिब्ला नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं
हेलौ नोंथांनि माथोआ मोजाङै फैयाखै
अ माने आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे टपिकनि सायाव कल खालामनो थाखाय नोङो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ
ओ सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला टपिकआनो जाहैबाय बर'फोरनि जौनि जौ एबा जुमायखौ माबोरै बानायो आरो मा बोरै बाहायबोगासिनो बर'फ्रा गोदोनिफ्राय लानानै आथि आाखलि बेनि बागै माने जेसेबांखिनि आं बुजिदों आरो नोंथाङा बुजिदों बेनि बागैबो सुंद'यै
हेल' नोंथा नोंथांनि माथोआ मोजाङै फैयाखै
अ बर'फोरनि जौनि संनाय आरो बाहायनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांनो।
औ औ
खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ बिदिब्ला जौखौ माबोरै सङो आरो लोगोसे माबोरै बाहायबोदों बर'फ्रा बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
औ औ
अ दे
गिबियावनो हो
फोरमायना होनायसै आंनो
औ औ गिबियावनो जोंना जौखौ बानायनो थाखाय एमावनि गोनांथि जायो। एमाव खौ बानायनो थाखाय खाय गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो लानानै बेनि उनाव माने बे एमावजों लोगोसे माने ओ जेनेबा बिलाइफोर होफानाय जायो ओ जे बेफोर बिलाइ फोरानो जाबाय जों ओ जोंना सिनि बिलाइ होनो बेखौ। माने जायगा लाना जायगा आलादा जायो आरो ना बेनि उनाव खान्थाल बिलाइ हेलौ खोनादों
औ औ खोनादों खोनादों खोनादों
ओ बेनिफ्राय आनारस बिलाइ बेनिफ्राय मोखोना बिलाइ बे बेनिफ्राय आरो दिंखिया फाग्ला खौ होनाय जायो बेफोरखौ माने गासैखौबो मिक्स खालामनानै माने ओ देनाय जायो आरोना देनानै बेखौ ओ लारु बानायनाय जायो लारु बानानै बानायनानै बेखौ सानदुङै होनाय जायो आरो। जेब्ला माने बेयो रानो रानोबाथाय माने ओ जोमाय‌ जेने जेनेबा जुमायखौबो स संनो थाखायथ' गिबियावनो माइरंखौ संग्रोनांगौ खौ ना संख्राव जेनेबा ओंखाम जाबाथाय बेखौ सुगानो थाखाय दसे सम नांगौ बेनि उनाव जेरै जेबोब्ला सुगायो अबोब्ला माने बे ओ एमावखौ माने लगायनानै होनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
खौ माने ओ लगायखांनानै जोंनाबा बे ओ प्लास्टिकखौ खानानै दोननाय जायो। हेलौ खोनादों ना नोथां? औ। बेनिफ्राय ओ जेब्ला माने बै ओ जो-जोमाय जाबायना अब्ला माने जोंना जौ गोरान आरो जौ गिसि होनोना जोंनाथ‌' बेनिफ्राय माने ओ जौ गोरानखौ बानायनो थाखाय जोंना माने मोनथाम माबा थाला थाला बानायनाय जायो आरोना बेनिफ्राय ओ साइदथिं, खोनादोंना हेल' नोंथां?
खोनादों खोनादों नोंथां बुंदो खोनादों।
औ माने जोंना ओ मोनथाम थाला थाला बानायनाय जायो आरो। बानायनानै माने साइदथिं ओ पाइप होनाय जायो। बेफ्राय बे पाइपथिं माने
औ नुदों आंबो नुदों।
औ औ। बेनिफ्रायथ बे बेफोरबायदिनो आरोना। जौ गोरान बानायनाया। बेनिफ्राय आरो नोंथाङा जौबा माने जौखौ माबायदि बाहायबोदों होनना सोंदोंमोन ना।
औ औ।
जोंनाथ' ओ बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो जेनेबा गावखौनो माने खामानिफो खामानिनिफ्राय माने फैनानै मेंगा होननानै जेनेबा मेंगायो होननानै बा मोदोम आखाइ सानाय सुनायफोरा खारो होननानै माने बे जौखौ बाहायनाय जायोमोन आरोना।
औ।
माने बे जौखौ बाहायनायाबो माने जुदि सोरबाया मोजाङाव बाहायोबा माने मोजां माने जेनेबा खायफाया माने नांगौनिख्रुइबो बांसिन माने बाहायनाय खौबो नुनो मोननाय जायो आरो। जायनि थाखाय माने जोंनि देहाया खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नंगौ।
बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं जौखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जौ बानायनायाथ' एखेयानो जायो नोंथां नोंथाङा जेरै दानि बावै एसे सिगाङावसो फोरमायलांबाय। थिग बेबायदिनो जोंनिखैबो बेबायदिनो बानायनाय जायो। जेनेबा जौ गोरान। जोंनिखै जौ गोरानबो होनो लोगोसे जौ माने सेरेब। बो होनो आरो जोंनिखै जोंनि ओनसोलखैजाय। आं बेनिफ्राय बेबायदिनो फार्स्टआवहायथ' नोंथाङा बुंबाय एमाव दैगोरनांगौ एम एमावनिफ्राय जोंहा बै ओ एंखुर एंखुरनिफ्राय बानाया नङा होमबा माइरं
औ।
एंखुरखौ रुनानै बिनिफ्राय एमाव होनानै एमावखौथ' माबायदि बानायो नोंथाङानो बुंलांखाबाय।
औ।
ओ बेनिफ्रायहाय लगायनानै ओ अबेबा दोआवहाय सोनानै माबा सोमनानै दोनो बेनिफ्रायहाय बेयाव जौ गिसि जाया नालाय बेनिफ्राय हाय जौ गिसि जाखांनायनि उनावहाय ओ बे जौ गिसिखौहाय लोंजायोबो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
जौ गोरान बिनिफ्रायहायसो उनावहाय ओ बे थाखो थाखो मोनथाम दो जाबना होयो होननाया नोंथाङा।
औ।
बेनिफ्रायहाय बेबायदिनो। माखासे टेकनिक बाहायो आरो बर'फ्रा बेबायदि गोदोनिफ्रायनो। संबोखानाय नालाय आं संफेरनो मोनाखै माने। नुदोंसो आरो गोजाननिफ्राय बेबायदि खाथिनिफ्रायबो नायाखै बेनिफ्रायहाय। बेबायदिनो जौ गोराना जायो बेनिफ्राय बर'फ्राथ'। ओ जौनि जौखौहाय ओ माइब्रा जौफोरबो बानायो बर'फोरा। माइब्रा माइरंनिफ्राय बेखौहाय ओ बर'फ्रा बैसागु बो। बिफोरावहाय लोंङो आरो जेनेबा। बोसोरथाम गाहाम बा बोसोरनै बोसोरसे सोरबा। बिनो सय मास बेबायदि। फिनानै दोनो आरो। गोदो गोदाय माने बांसिन गोबावजों फिनानै दोननाय नुनो मोनोमोन। आथ खालाव खायसे खायसे सय मास गाहाम। जेनेबा फिसिनानै लोंनायखौ नुनो मोनो आरो बैसागुनि। सय मास सिगां फिसिनानै दोनसिगोन बेनिफ्राय। बेखौ बैसागुआव लोंसिगोन बरफ्रा।
उम
बे मोनसे बर'फोरनि मोनसे कालसार बायदि आरो जेनेबा सोरबा आलासि थांब्ला। बा सोरबा। बबेबा लोगोफोरखौ लेंहरनानै लोंहोहरनाय गामिनि। रायजो राजाफोरखौ लिंनानै लोंहोनाय बे मोनसे नेम आरो। आरो। नोंथांङानो बुंबोखाबाय जौखौ माबायदि बानायो एसे सिगाङाव आं जौनि बाहायनायनि। सोमोन्दै एसे बुंना होनोसै नोंथांनो। अ खोनादों ना नोंथां?
ओहो खोनायाखै बुंफिनलाय।
अ माने आं बुंदों आरो जेनेबा गोदो जौखौहाय आरो आथिखालाव माबोरै बाहायबोदों बेनि बागै एसे फोरमायना होनोसै आरो नोंथांनो।
दे दे नोथां
गोदोहाय जौनि बाहायनाया बांसिनमोन आरो बर'फोरनि गेजेराव माने।
औ औ।
जौ जुवाजोंनो गोदोबफबनानै थानायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों आरो। बेबायदिनो बर'फ्राथ' जौ नङाबानो जाया होनजायो बर'फोरनि जेनेबा माबा मोनसे। समाजारि। आसार खान्थि खुङोब्लाथाय गोदो गोदाय बांसिन बाहायबोदोंमोन आरो जेनेबा बहाबा। फुजा बा बहाबा मेला जायोब्ला बर'फ्रा जौ जुवा। नो गफबनानै थाबोदोंमोन गोदो गोदाय आथिखालावथ। आथिखालाव बेबायदि इसेबां नुनो मोननायखौ आं नुनो मोनाखै आरो जोंनि ओनसोलावहाय। आं गोदो खोनानो मोनदों माने बांसिनमोन आरो गोदो जौ जुवाजों गोदोसोनानै थानाया। बबेबा सो जौआथ बरफोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै बाहायबोनाय मोनसे
उम
लोंग्रा जुआ हिसाबै जों मोननो हायो आरो जौखौ माने बहाबा सोरनिबा नखरावहाय माबा मोनसे समाजारि खान्थिजों खुंजानाय आसार खान्थि बा नेम खान्थि बेफोरावबो जोंङो जौनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङाब्ला आरो बहाबा सोरबा नखरसेया सावरि लादोंब्ला बे सावरि बादालिफोरावबो जोंङो जौ होनायखौनो जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नो
अ बेनिफ्राय दा आथिखालाव फैयै फैयै जौनि बाहायनाया एसे खमायबोनायखौ नुनो मोनसै आरो। दाथ सोलोंथाइनिबो मुगा जाहैबाय नालाय सोलोंथाइ लानानै गोरों गोरा जाबाय। एसेबां गोरोस सोनानै थाला जौ जुवाजों खायसे खायसेफोरा थायो जौ जौवाजों गोदोफबनानै ओ बेनिफ्राय आथिखालावथ'बर' फुरा जौखौ बे अखल जोंनि जौ बानायनायखौल बाहायला माने गुबुन मा होनगोन बेखौ देसि जौना मा होनो जेनेबा बै ओ माबाफोराव फानोना वइनसप फोरावहाय
औ औ नंगौ।
बेफोरखौ लाबोनानै बेहाय लोंनायखौबो जों नुनो मोनसै बरफोरखौ जेनेबा
औ
ओ जोंनि खैजा खायसे खायसेफोरा ओरैबायदिबो दं जे जा जेनेबा नआव सावनाय जौ गोरानबा जौ गिसि बेफोरखौ लोंना माने ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो दं आरो ओ बेनिफ्रायहाय बै अइन्सप फोरावहाय फाननाय बेफोर जौफोर खौ बेलाथि जौ ना मा होनो बेखौहाय लाबोनानै होफैयो आरो जाय जाय लोंङा बेफोरखौ बाहायबोदों आरो।
औ औ।
हेल नोंथां।
हेल औ खोनादों ना औ औ औ खोनागासिनो।
बेबायदिनो बाहाय बोगासिनो आरो ओ बेबायदिनो जौ नंङाबानो जाया होननाय बायदि बर समाजनि माबा मोनसे आसार खान्थि बुङोब्ला बे मोनसे फैफाखानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो होनजा आरो नोंथांङा बुंनोदि जौनि बाहायनाया ओ बाहायनो रोंब्ला मोजां होननानै औ नों ओ खायसे खायसे ओरैबायदि सुबुंफोरखौबो जों गामियाव नुनो मोनोदि जोंनि गामियावहाय माने ओ माबा सानावहाय औ
नोंथांनि माथोआ मोजांयै फैयाखै हेल
अ अखोनादों एबारै?
बारा मोजां फैयाखै माथो।
अ खोनाबाय ना एबार?
औ औ खोनादों।
अ माने जों गामियावहाय आं नुनो मोनो आरो खायसे खायसे सुबुंफ्रा माने बहाबा हाजिरा बा खामला मावनानै जेनेबा न'खरनिनो बहाबा खामानिखौ मावसे मावनानै सानावहाय ओमफ्राय उनावहाय जिरायनाय समावहाय
औ।
माने मोनानि समाव ओरैनो खाबसे बा खाबनै बेबायदिनो न'आवहायनो लोंनानै समखौ बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बे जौखौ लोङोब्लाथाय माने मेंगायो होननाय बेबायदि बुङो आरो जाय जौ लोंग्रा बिसोरो आं बेबायदि खोनानो मोनदों आरो जों गामियावहाय। ओ बेनिफ्राय नोंथांमोननिसिम दा जौनि बाहायनायखौ बेसेबांसो नुनो मोनो माबायदि
आम नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनाबो माने गोदोथ गोबां माने जौखौ बाहायोमोन आरो आथिखालाव एसेबां माने बाहायनाय जाला आरोना गोदोथ बुंनो थाङोब्ला हाबाफोरावबो जानला मानला माने ओ जौखौ बाहायनाय जादोंमोन। माने कार्सफोरावबो माने नांगौनि माने बांद्राय बाहायोमोन आरोना जौखौ जायनि थाखाय माने ओ गावजों गाव माने मा होनो बेखौ नांलायलायनायबो जालायलायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन जोंनि गेजेराव माने
दाबो जायो खायसे खायसेया बेबायदिनो जेनेबा बांद्राय जौ लोंनानै लाबा
औ माने गावखौनो सिनायला आरोना जौखौ माने नांगौनि बांद्राय बाहायनानै आथिखालाव माने उन्दैफोरखौ जेनेबा गोबां खम नुनो मोनबाय आरो ना। जेनेबा हाबाफोरावबो जोंना बांद्राय बाहायला बिनि उनाव आरो जोङो गोदो माने बै मानसिफोर थैबाथाय ओ जौखौ माने गोथैनो जे बावो होनोमोना बेफोर खान्थियाबो माने जोंनाव गैला आरोना
अ जोंनिखै जोंनिखैलाय दङ बेबायदि खान्थिया
औ
जौखौ बावना हारबाय जेनेबा जाय जौ लोंग्रा आरो ना
औ
जाय जौ लोंग्रा बे मानसिनो जौ बावनानै हरनाया जोंनिखैयै बे खान्थिया दाबो दं आरो नोंथां।
औ औ जोंनिथि आरो बे खान्थिया गैला आरोना। बे ओ जोंनि खोलाखैजाय सासे